हेलौ हेलौ खोनादोंना खोनायाखै हेलौ हेलौ खोनायाखै नामा हेलौ हेलौ हेलौ खोनायाखै नामा हेलौ आं जेबो खोनायासै देै हेलौ हेलौ अ दासो खोनाबाय औ औ औ खोनाबाय
औ एसे गोसा रायलायलाय लासै खोनादों
औ खोनाबाय दा
औ एबार खोनाबाय
औ अ मा नोङो
खोनादोंना एबार हा औ औ खोनाबाय आं ओइ दङ आं ओरैनो दायो मबाइल नायनो दों दसे
औ दङ आंबो ओरैनो
उ ओंखाम जाबायबा
ओंखाम जाथवाखै
अ उम
दसे थानानै जानोसै
होमबा जोंनि टपिकआ मानि सायाव सावरायगोन होनदोंमोन माइ गायनाय ना गोदो मा बायदि गायोमोन गोदो जेनेबा माबायदि माइ गायोमोन ओमफ्राय दा माबायदि माइ गायग्रा जाखो बा माजों एवग्रा जाखो बेफोरनि सोमोन्दै एसे सावरायनोसै ना
औ बेफोरबायदिनो सावरायनोसै दे
उम ओ नोंथांनि बायदिब्ला गोदोनि समाव माबायदि माइ गायोमोन ओमफ्राय दानि गोदोनिफ्राय दा सिमहालागै बेसबां सोलायखो नोंथाङा एसे फोरमायदो दे
औ औ गोदोनि बायदिबाथ थ बुहुद सोलायबायलै माने गोदोहाय मोसौ हालौवोमोन माने जोंनिया आबै जेनेबा आबौमोना हाल होलांबा सानखोम सानो ओंखारै सम मोनासि मोनासि खोमसियावनो ओं ओंखारलांनानै मोसौ हाल जुरिनानै हालौहैयोमोन ओमफाय ओम इनि खिथु खिथु थांनानै आबैमोना ओंखाम लांसिगोन दै लांसिगोन बा सा लांसिगोन। फैसिगोन खोथिया फुनांगौबा सिगोन माय गायनांगौबा माय गायसि सिगोन आरो सावरि बादालिफोराब बो माने जमा जमा जालायोमोन बयबो नों फै आं फै बेबायदि लेंलायनानै ओमफाय दानि जुगावथ बिदि गैला दानि जुगावथ गोदान मुगाजों गोदान मुगानि आगजुसो खारबायदे जाहैबाय नालाय ओमफाय दाथ सान गोजौ जाबासो टेक्टर बा गोदान मुगानि आगजुफ्रा थांसिगोन हालेवसिगोन बे गायनोखौबा बायसिगोन आरो जमा जमा गायनायखौथ बांनाय नुनो मोनला आरो ना गा गावबा गाव गावबा गाव रांआरिनि रांखान्थि मुलाम्फानि सायाव सोनारबाय नालाय रांखान्थि बाहायनो हानायनि सायावसो जाजुबबाय आरो।
उम
सिगांनि बायदि मोसौ जुरिना नै हालोवनाय खस्थखौ नुला आरो माने बहुद सोलायबोबाय आरो बुंनो थाङोब्ला औ
उम गोदोनि बायदि ज ज माइ गयलायला ज ज सावरि जालायला आरो सावगारि जालायनाया गैला आरो खम जाबाय आरो
ओं खम जालांबाय औ
माइरं माइफोरा हासार होआबाबो जायोमोन। आजिखालि हासार नङाबा
उम आजिखालि ओ रासायनारि हासार फोरखौ
फिथाइफ्रानो बिदां गोलाव गोलाव जाया।
मोननो नागेरला आरो
औ गोबोर हासारफोरजों बहुत मोजां। जायोमोन ना माइफोरा?
औ जायोमोन दा।
उम उम खोथियाफोर खौबो गोदो माबायदि गोजौ गोजौ फुयो। नुनो मोनोमोन ना?
औ जि गोथौ गोथौ जोलाय लायोमोन ना?
औ औ
ओम
उम
दानियाथ माने आखाइयावनो नांबावलासो फुबाबो। औ माने दानि खोथियाफ्रा फुबाबो आखायाव नां नांदआ नांदआसो जाबाय। ओमफाय फुनोबो एरा जानस सानसेयाव फुना जोबनांगौखौनो साननै सानथाम इफोरबायदि फुनांगौ जाहैबाय। आरो खोथिया फुनायफोर बाथाय हाजिराफ्राबो मावबांनो नागिराना ओमफ्राय खस्थ जायो आरो।
औ
सिगाङावथ' आरो नोंनो सानसे फुनांगौ आदा बेलाफ्रायावनो फुजोबनो हायोमोन।
औ खोथियाबो मोजां जायोमोन ना गोदो
होनांगौबो गैयामोन जे बो बायदिसिना होनांगौ गैयामोन आरो।
दाथ' आद औ दा औ दाथ' मा होनो खोथियायावबो हासार होनांगौ। बावगौसो जौनो थाखाय एसे जौनो थाखाय आरो ओं।
होनांगौ। नङाबा जौला नो नङाबा बे खोथियायाव हासार होआबा होयाब्लाथाय माने हानिफ्रायनो सिखांनाय नङा बायदिसो जायो दानियाव।
औ नंगौ उम। नोंनि बायदिब्ला गोदोनि दिना साबसिनमोन ना दानि दिना साबसिन सानो नोङो?
आंनि बायदिबथ' गोदोनि दिनानो मोजांमोन आरो।
मोजां मोन ना?
ओं माने सुबिदाफ्राबो मोजांमोन मावनाय दांनायफ्राबो। ओमफ्राय हालौवनाय फोरावबो बाराद्राय खरसा जायामोना ओमफ्राय। दानियाथ' ट्रेक्टर सोनांगौ। अबानो नों एक घन्टा दुइ घन्टा थेक्टर सोनांगौआवनो नों हाजारनि खमाव नों फैसा थांखाया।
औ नंगौ।
होमबा सिगांनि समाव माने सान ओंखारियावनो हालेवहैबाय। हालेव ओरैनोबाबो मानसिनि देहाया फुङावनो सिखारबाथ देहाया मोनसे बियाम खालामनाय बा यगा साइस। हायोमोन नालाय देहा फोथायोमोन। ओमफायो खामानियाबो एरसिनिमोन फैसा फैसाफोराबो खरसफोरा खम जायोमोन आरो ओमफाय दानि जुगावथ' बेफोरबायदि जाला।
औ।
नों सानजौजासे उन्दुसिगोन देहायाबो नोंखौ बायदि मैया सावस्रिजों गाग्लोबसिगोन आरो थाखा फैसायाबो गोबां खारसिगोन माने फारफ्रोमनिथिंबो बेरा फारफ्रोमनिथिं माने खैफोदसो होनजायो आरो दानि जुगाव।
औ औ। नंगौ नंगौ।
सिगांनि मानसिफ्रा माने बां ओमफ्राय बेमार आजार बेफोरबायदि हाजार खस्थ मावबाबो जेबो थासारिजों भुगिनाङामोन आरो। ओ दानियाथ आरो उन्दैखि गेदेर गासिबो बायदि मैया थासारि जेंना जों मोगा मोगि जानाङो।
औ उम ।
नोहानि बायदिबालाय माया मोजांमोन माने गोदोनिया ना दानिया
आंथ आंबो गोदोनिफ्राय मोजां मोन ओमफ्राय गोदोनिया मानि थाखाय मोजां मोनो होनबा गोदो माइफोरावबो हासार होआमोन नालाय मा-माइफोराबो मुलि सुलि होनाय बेमार आजारफ्राबो खम जायोमोन आरोना। आजि खालिथ‌ फारस सेरनिफ्रायनो मेडिसिन होनायना सोब माइ जा माइरं माइ जा मैगं थाइगं जा जेखियानो बायना जा गासैबो मुलि होनायनि थाखाय दानि जुगाव माने बांसिन बेमार जानायफोरखौ बांसिन नुनो मोनो नालाय। गोदोनिखोनो मोजां होननानै सानो रा‌ंबो मानि थाखाय होननानै बुङोब्ला गोदोनिया औ गोदोनिया माने माने लकेल गाव खस्थ खालामनानै गावनो गायनाय गावनो मावनानै गावनि खस्थनि फिथाइखौ गावनो जानो हायोमोन आरोना। गावनो मावनानै जानो हायोमोन । आरो दाथ आरो मानसिफोरा फैसा थाखानि सायाव बांसिन सोनारो फैसा दं नालाय जेराव मैगं मोजां नुयो बेखौनो बायना लाबोबाय मिदिसिन न होनायानो
जाबाय
नुबानो खांबाय जाबाय बिनि उनाव मिथिला जायखिाया आंनिबाथ सिगांनि गोदोनि दिनानो मोजांमोन। आबै आबौनि मोननै दिनानो मोजांमोन होननानै आं
दानि दिनावथ माने माइफोरावबो एम्फौ जागासिनो जाबाय माने माइनिफ्राय माइ बिबारनिफ्रायनो मुलि सारनांगौ। एमफौ जायो आरोना गुमाफोर एमफौफोर बुहुत खहा खालामसै आरो माने। दा दा ओमफाय बेखायनो मुलियानोसै जोंनिया मुलियानोसै माने मोनसेबो जेबो मुलि होयै मुवा बेसादखौनो जों मोनजाला आरो
औ उह
आरो सिगांथ' माइ हानाय माइ गायनायफ्राबो नों गासिबो गासिबो मानसियानो गायोमोन मावनाय बायदि मोनोमोन सिगांनि समफोरखौ । ओमफाय दानि समफोराथ' आरो माइ गायग्रा मिस-मिसिनबो ओंखारब बायनो आरो ख खोथिया फुनायबो ओंखारबावोसो खि जानि बेखौथ नुयाखै माइ गायनायखौथ नुबायानो आरो माइ हानायनियाबो ओंखारबाय । मारा होनायनियाबो ओंखारबाय उम रोगानायनियाबोथ थेखथरफोरनो ला बायदि माने मा बिदियानो नंला आरो दानि दानिया फैसााल हो ओमबानो जा सफैजोबगोन गाव गावनि जानायनि बोसोरसेनि बोसोरनि ओंखामखौ बुथुमनानै लानो हाय-हायोमोन हाब हानाया सुब गोरलै जाबाय बुंस
उम औ । उम
दानि मान मानसिया सान्दुंनि दुंनाय
औ दासो मोजां खोनाद नेट प्रब्लेम जायोना
औ नेट तआनो एसे थांलाय फैलाय जागासिनो ।
औ उम
होमबा मोजांबा लाखिथनोसै नामा?